हेलौ नोंथां। औ खोनादोंना नोंथांङा।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजों दान्दिसे। सम रायलायनो हागोन ना।
औ औ। दा जों मा टपिकखौ सावरायगोन।
ओ आं नोंथांजों ओ मबाइल।
एसे खरायै बुंनो हागोन नामा नोंथांनिखौ माने मोजाङै खोना फैयाखै।
औ।
औ नोंथां।
औ औ खोनाबाय।
औ नोंथांजों आं माने। ओं। मबाइल फन बाहायनायनि सायावसो सावरायनो नागिरदों आरो।
औ औ सावरायनो हागोन औ। औ खोनादों सावरायनो हागोन।
औ नोंथां दिनैनि दिनैनि दिनावथ' मबाइल फन नङाब्लानो जोंनि सोलिनायाथ' गोबां गोब्राब जाबाय नङा होमबा नोंथां मबाइल फनजोंनो जोङो दिनैनि सम समाव औ गासै खामानिखौनो हायो जेरैहाय सोरबा गोजाननि मानसिजों रायज्लायनोबाबो जोङो मबाइल फनजोंनो हायो नङा होमबा माबा मोनसे जुदि जोङो सावगारि दैथोंब्लाबो जों मबाइलजोंनो हायो माबा मोनसे खौरां दैथायनोबाबो जों मबाइजोंनो हायो। नङा होनबा नोंथां लोगोसे। मबाइल। बेजोंनो जोङो। बायदि रोखोमनि। रंजानायनि थाखाय सोरबाबा जोङो मेथाइ खोनासंनाय। बहाबा जोङो भिडिअ' नाय नङा होमबा। बे रोखोमनि। गोबां रोखोमनि माने मबाइल। नि गेजेरजों जोङो। बाहायनो हायो आरोना। दा बेफोरनि गेजेरावनो। नोंथाङा मबाइल फनाव मा मा खालामनानै मोजां मोनो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ हागोन। ओरैनोथ'। जोङो बा जों सुबुंफोरनि थाखाय मबाइलानो मोनसे फोनांजाबारि। आगजु नङा होमबा बा दाजेम जों बेखौ साम नि दिनाव आथिखाल आरो आथिखाल मुगायाव जोङो। गासैबो खामानियावनो जों मबाइलखौ बाहायो। नङा होमबा। दा आंबो थिग बेबायदिनो। माखासे गोनां खामानिफोराव बाहायो आरो जेनेबा जेरैहाय सोरनोबा माबा मोनसे खौरां हरनांगौबा बा न'खरनि सुबुङा गोजानाव थायो। थानानै माबा मोनसे खौरां हरनाय। मा होनो जगा जग लानाय बा। खौरां हरलायनाय बेबायदियाव बाहायो लोगोसेनो मानि आनजादफोर होनो गोनां जायोबा जों मबाइलावनो मोनो नङा होनबा नेटनि गेजेरजों इन्टारनेटनि गेजेरजों थिक बेबायदिनो। बेलायावबो माखासे गोनांथि जानाय बा जोङो माब्लाबा बिजाबफोरखौ बायनो हाया जायो ओं। बेनि सोलाय जोङो बिजाब फोराव जे मोनो बैफोर बायदि न'लेज बा गियान जोङो मबाइलनि गेजेरजों जोंबो बुथुमनानै लानो हायो बा माबा मोनसे आनजादनि जोङो सोंथिफोरखौ सोंथिफोरजों लोगोसे बिनि फिननायखौ मोननो हायो बेबायदि। आं बाहायो लोगोसेनो आरो मालाबा ओं बेबायदिनो गावनि गोसोखौ जों मालाबा माब्लाबा समाव जोंनि गोसोआथ' अराय सम एखे थाबाय थाया नालाय। जों बेबायदियावहाय मा मालाबा मोजां मोजां मेथाइफोर बा जोंनि गोसोखौ मारै बबे मेथाइआ जोंखौ होनो हागोन जों बेफोरबायदि मेथाइखौ खोनासङो। आरो थिग बेबायदिनो। गोनां गोनां खामानिफोरनि थाखाय हाया आरोना मबाइल खौ बाहायो आङो ओ बेबायदि ओं नोंथाङा आथिखाल बा दायो हो सों सोंथि खालामनो हागोन ना नोंथांनाव आङो।
औ हा
खोनादोंना? औ नोंथाङा दायो। ओ दा जे नोंथाङा ओ मबइल बाहायगासिनो ओ बे म'बेला मा नों थांनिया औ
आंथ' दासान्दि ओ मोनसे खोना ना हेलौ
औ खोनादों खोनादों औ खोनादों औ खोनादों खोनादों।
औ। नोंथाङा आंनि मबाइलखो सोंदोंमोन नङा होमबा? आंथ' दायो ओ सेमसां औ सेमसां मबाइल
औ ओरैनो ओ सामसुं उम सामसुं दा सामसुआहाय ओ जोंनि ओ
औ
हेलौ हेलौ औ साम ओ सामसुंनि अन गायैबो सामसुंनि अनगायै बो नोंथाङाहाय मा मा म बेलखौहाय मिनथियो?
औ गोबां दं मबाइलाथ' आथिखालनि जुगाव नङाबा? जेरैहाय जोङो ओ एप्पोलनि आइफन नङा होमबा बेजों लोगोसेनो गोबां रोखोमनि ओ भिभ', अप्प' नङा होमबा? रेडमि, बेबायदिनो रियेलमि, मटर'ला, गोबां रोखोमनि ओंखारबाय आरो दानि जुगाव। औ बेनिफ्राय आं नोंथांनो एसे ओ मबाइलनि बाहायनायनि बागैनो सावरायबावनो एसे दाथ' आ मबाइलनि गोनांथियाथ' जोबोर गोनांथार नङा होमबा? ओ जोङो दहाय सावरायनायनि सावरायबोनाय‌ ओ माखासे खामानि जेरैहाय आजिखालाव आथिखालाव मबाइलावनो जोंहा माखासे बेंकिंनि सुबिदा नङा होमबा? फैसा फैसा ओ फैसा खरसा खालामनायावबो जों मबाइलखौनो बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
आथिखालनि जुगाव जोङो ओ मबाइलजों ओ गोबां खामानि मावनानै जों रांबो खामायनो हाबावो नङा होनबा? मिडिया बायदिसिना बा नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा? माबायदि मायाव मायाव रां खामायनो हायो मबाइलनिफ्राय?
मबाइलनिफ्राय ना ओ आथिखालथ' म मबेलजों रां खामायनाय होननानै बुङोब्लाथाय ओ गास हो
बुंनायसाय।
थां
औ औ। खोनादों।
औ नोंथाङा बुंदों ना? उम मबाइल बाह बाहायनायनि बागै होनदोंना? ओम मबाइल बाहायनायनि बागै मारै रां खामायनो हायो। ओ बेखौ बुंनो थाङोब ब्ला आथिखाल सुबुंफोरा ना गासैबो माने ओ ससियेल मिडियाजोंनो माने गोरोबनानै थायो आरो ना ओ गावनि सानफोरखौहाय माखासे खामानिनि अनगायैबो जोङो ससियेल मिडियायावहाय नांथाबनानै थायो। ओ थिग बेबायदिनो ओ ससेल मिदियानि गेजेरजों बा ओ माखासे से सुबुंफोराहाय ओ सेनेलफोर खुलिनानै आरोना जेरै इउथुब, फेसबुक, इन्सटाग्राम बेफोरबायदि खुलिनानैहाय जोङो ओ गाव गावनि जे देइलि लाइफ गुबुन गुबुनफोरा जेरेबा ओ गुबुन गुबुन आयदानि सायावहाय फोरमायथि होयो आरोना। ओ जेरैहाय देइलि लाइफबो जानो हागौ सोरनियाबा दावबायनायनि बागैबो जानो हागौ। सोरबाया माबा मोनसे गुबुननो ओ गियान होनो थाखायबो जानो हागौ बेफोरबायदि ओ माखासे ओ गियान फोरखौ होनानै बा बेबायदि ओ से सेनेल खुलिनानैहाय उम सुबुंफोरा आरो आथिखालावहाय रां खामायनो हायो गोरलैयैनो।। आरो बिनि अ नगायैबो माखासे ओ अनलाइन खामानि ओ
औ।
खामानि जेरै मबाइलनि गेजेरजों आरो ना इन्थारनेटनि गेजेरजों अनलाइन खामानि मावनायनि गेजेर जोंबो रां आरजिनो हायो आ
नंगौ सैथो। औ दा बिनि अनगायैबो जों मबाइलनि माखासे ओ खामानिफोरनि बागैथ' सावरायबाय नङा होमबा नोंथां? बेफोरो बेफोरनिफ्राय जोङो माखासे मुलाम्फा लानो हायो नङा होमबा? बेनि अनगायैबो दा जोङो ओ बेफोर माखासे जोंनि खाबु एबा मुलाम्फाफोरनि अनगायैबो मबाइलनिफ्राय जोंहा माखासे खहाबोथ जायो नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय जोंहा औ। गोबां फरायसाफोरानो जोंनिया फरायसाफोरा बांद्राय माने मबाइल नायनानै गेम गेलेनानै थानाय नङा होमबा बेनि अनगायैबो ससियेल मि जायाव बांद्राय रिल बायदिसिना नायनाय। बेनिफ्राय लोगोसेनो बिदिनो सोरबाया गोबां फन एस एम एस गेलेनानै टाइम बारहोनाय नङा होमबा? गावनि सम खौ माने ओ आद्रि खालामो नङा होमबा? बेफोरबायदि खौ नोंथाङा मा बुंनो
उम आरैनो थ'बियो जेनेबा जोंनि थाखाय आरोना जाय जाय लाइमोन फोर आरो लाइमोनफोरनि थाखाय बा मानि गावबा-गावनि सायाव आरो जोंथ' लायमोनमोन। लाइमोन जाबाय जेनेबा लाइमोना मानि साननो हानाय जायोना। जेब्ला ओ- दाइन बोसोर बैसोनि गोजौआवबाथाय जोङो ओ गावनो-गाव साननो हानाय जायो बयबो। ओ दा बेयो बेखौ बुंनो थां- थाङोब्ला आरो ना मबाइल बाहायनायनि गे - रजों बुंनो थाङोब्ला ओ बि गाबागावनि सायावसो जाय माने ओ जाय। लाइमोनाहाय मोजाङै मबाइलखौहाय बाहायगोन बा गावनि खामानिफ्राव मोजाङै बाहायनो रोंगोन बे- फोर- बायदि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां। आरो गुबुन- जायफोराहाय ओ गाज्रि नोजोरजोंहाय बै मबाइलखौ बाहायगोन आरो ना बिसोर। बायदिनि थाखायबा गाज्रि जागोन आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया मा - माखासे ओरैबायदि दङ ओ गथ' जेरै ओ मा होनो उन्दैनि फ्रायनो बोसोरनै बोसोरथाम बेबायदि समनि फ्रायनो जोंना बिमा बिफाफ्रा गावसिनि खामानिखौ बारग'होनो- थाखाय ओ गथ'फोरनो मबाइल होनानै। समफोर- खौ बारहोयो नङा होमबा बैबायदियाव जोङो ओरैनो गथ'फोरनि थाखाय आरो बेबायदि मबाइल होनानै दोननायखौ आङो माने इसेबां ओ मोजां होननानै साना मानो होनबा जों अ गथ'फोराथ' ओ बिसिनि देहाया बा बिसिनि ओ जेनेबा आखाइ आथिं गाैबो मेगनफोरा बै समाव एसेबाबो ओ गोरलै जायो। नालाय नङा होमबा बिनिखायनो मा मबाइलाव माखासे जे भाइरासफोर थायो नङा होमबा ओ बेबायदि भाइरासखौहाय गथ'फोरनि देहायाव ओ माने गथ' बे फोरनि देहाखौ बेबायदि ओ भाइरास फोराहाय गाज्रि खालामनायाव बा देहाखौहाय खहा खालामनायावहाय बेबायदि राहाखौ होयो आरो। द बेनिखायनो मा ओ मबाइलखौहाय ग गथ'फोरनो एसेबां मानि बाहाय होया। मोजां आं बेबायदि सानो आरो।
नंगौ थारैनो बिदिनो गासैबो बेसादानो मोजां गाज्रि गाज्रि मोनै बिथिं थाखायो नङा होमबा नोंथां
उम उम उम
गसिबो ओ जोंनि बाहायनायनि सायावसो नालाय नङा होमबा
औ
जाय माने औ मोजां खामानियाव बाहाय बेहा मोजां मुलाम्फा जागोन नङा होन बा जाय गाज्रियाव बाहायगोन बिहा गावनि जिउआव उनावहालागै माने गावनि इयुनाआ गाज्रि जागोन आरो ना औ अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायनि समाबो जाथ'बाय नङा होमबा अब्ला जोङो औ लाखिथ'लायनोसै नामा
औ औ दे गोजोन
औ गोजोननाय मोनबाय। औ औ दे।